हेलौ हेलौ
हेल' नोंथांजों एसे गेलेनाय नि आयदायाव
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ ओरैनो नोंथां औ
नोंथाङा जेनेबा माबायदि गेलेमुआव बाहागो लानोस
औ बे बिथिङाव आं नों थांनो बुंनो सानो ओ औ खोनादों ना नोथां?
हेलौ ओ खोनादोंना नोंथां नोंथाङा एसे ने ओ एसे नेटवार्क मोननाय जायगायाव थांनो हागोन ना नोंथाङा?
औ थानि र' थांनि
ओं
औ दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा गेलेमु आयदानिस सोमोन्दै आंनाव मोनथिनो लुगैदोंना? ओ ओ गेलेमु आयदा होनना बुङोब्लाथ' जों गासै लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद मोजां गेले जों गेलेमु होनना बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरैबायदि जोलुर गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय ओ बिदिनो काबादि गेलेनाय बिदिनो गोबां रोखोम खोमनि जोङो खारनाय बादायलायनाय गेलेनाय सियार सेख'लायनाय गेलेनाय बिदि गोबां रोखोमनि बायजोआव गेलेनाय जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगा न' सिङावबो बा माबा मोनसे बाउण्डारिनि सिङाव जों गेलेनायफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरैबायदि न' सिङाव थ थानानै गेलेनो हायो जोङो ओ मबाइल फन जिथु जानबुं जानबुंफोराव थानानैबो जों गेलेनो हायो ओ आथिखालाव थ' गोबां बिगियाननि जुगाव जानबुंआव गेलेनो हानाय ओ खेला बा गेलेनाय आयदा ओंखारबाय आरो बिदिनो लुदु लुदु' होनना बुङो बेखौबो जों न' सिङाव गेलेनो हायो आरो सेस होनना बुङो बेखौ खौबो गेलेनो हायो दा बिदिनो चाइनिस सेकार होनना बुङो बेफोरखौबो गेलेनो हायो ओ गोदो आजै आजौ आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय गेलेनाय ओ दुलाबाथा गेलेनाय ओ बिदिनो गोबां अन्थाइ खेला बिदिनो गोबां ओ आजै आजौमोननि समनिफ्राय सोलिबोनाय खेल फोर दं जानो हागौ नोंथाङाबो खोनाबाय जानांगौ बे फोरनि सोमोन्दै ओ गेलेमु आयदायाव जों साफ्रोमबो बाहागो लायोब्ला‌ ओ जोंनि थाखाय मोजां ओ जोङो जुदि बायजोआव खारनाय खेला बारनाय खेला बिदिनो गोबां जोलुर क्रिकेट बेफोरबायदि गेलेयोब्ला जोंनि सावस्रि एबा देहायाबो जोबोद मोजाङै थायो आरो
औ औ
जोङो थांना थानाय समाव जोंनि देहाया मोजां थानायखौनो जों लुबैयो नङा होमबा नोंथां ओ जों
औ
खोनादों नोंथां
औ खोनादों खोनादों ओमफ्राय नोंथाङा जेन'बा बे ओ जा गेलेनाय बेफोरनि मादाव माख खौ बांसिन मोजां मोनो आरो
औ औ बेनि औ बेनि गेजेराव आं बुंनो सानो दा जिथु गासै भारत नाङैनो ओ गेलेनाय होनना बुङोब्ला बांसिन मुंदांखा क्रिकेट। आरो जोलुर ओ क्रिकेट होनना बुङोब्ला थ' गासै ओ भारत हादोरानो बा गासै मुलुगानो ओ जावरिखाङो। जोबोद मोजां नाङो बेफोर खेलाखौ गेलेनानै क्रिकेट होनना बुङोब्ला जोबोद गेदेर थाखोसिम जों दावखोलांनो हायो ओ बेफोरखौ जों ओ बे खायनो नैबे समाव गामि ओनसोलफोरावबो बायदिसिना खायसे खायसे जायगाफोराव जों गेलेनायखौ नुनो मोनदों गोसो होनायखौ नुनो मोनदों गुबुन हारियानो जा जोंनि बर' हारियानो जा जों गोबान गोबां बेफोर ओ क्रिकेट खेला गेलेनायखौ नुनो मोनदों। आरो लोगोसे जोलुर होनना बुङो जोलुरखौ जों गोबां गेलेनायखौ नुनो मोनदों बेबो जोंना गासै मुलुगनाङैनो जोबोद मुंदांखा खेला। ओ बे मोननै खेलाखौ आं साबसिन होनना बुं बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला बे मोननै खेलाजों जों गोबां थाखोसिमबो थांनो हायो लोगोसे जोंनि देहायाबो थिगैनो थायो आरो। आ नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सान सानो नामा?
बेखौनो बुंदों जे ओ जेनेबा ओ मा खेलाखौ गेलेबा जेन जों फिउसारखौ मोजां दानो हायो जेनेबा
औ इयुनखौ ओ औ औ हारसिङै ओ इयुनखौ खौ जों मोजाङै दालांनो होनना बुङोब्ला हारसिङै
ओ जों बिदिनो जोलुर गेलेनानै जों बेवहाय गोसो होनांगोन सानफ्रोमबो। गावनि समखौ थि समाव जोङो होनो हानांगोन मोनाबिलि समावबो जों गेलेनांगोन फुंनि समावबो जों गेलेनांगोन। नाथाय नंबां जाबां बेफोरबायदि समाव जों गेलेनो नाङा गावआ गोबां मावनो गोनां खामानि थायो। जोलुरजों लोगोसे जों गावनि सोलोंथाइ
औ औ
ओं
ओ बे बिथिङाव नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा ओ माबे खेलाखौ बांसिन गेलेनायखौ नुनो मोनो नों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ जोंनि ओनसोलावथ दा ओ नुनो मोनो जे जोलुर गेलेनाय बेखौनो बांसिनै नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव औ बेखौनो बांसिन थ' नुनो मोनना आरो
औ जोलुरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव फुंनि समाव ना मोनाबिलि समाव बांसिन
बेखौ मोनाबिलि समावबो गेलेयो आरो फुंनि समावबो गेलेयो
आदसा ओ बे जोलुर गेलेनाय समाव नोंथांमोननि ओनस सोलाव ओ आइजोफोरा गेलेयो ना ओ हौवासा हौवा मानसिफोरा गेलेयो बांसिन रोखोमै?
औ बेखौथ' आइजो जेनेबा हिनजावसा गथ'फोराबो गेलेयो आरो हौवा
औ औ जोबोद मोजां
औ
मा होनदोंमोन?
औ
औ औ गेलेनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ नांगौ जायो।
औ बे गेलेनायजों लोगोसे सोलोंथाइजोंथ' गोबां मानसियानो
औ औ नोंथाङा एसे नेटवार्क नांनाय जायगायाव थाङोब्ला मोजां जागोन। हेलौ नोंथाङा एसे नेटवारक नांनाय जायगायाव थांनांगौ